नोंथां ओम। आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दं।
दङ दङ दङ मोजाङैनो दङ।
अब्ला जों द' हान्था मेला औ हान्था मेलानि सायाव रायज्लाय। म एसे सुंद' जादोंमोन नालाय।
रायलाय जाफिनगोन दा?
औ रायज्लायजाफिनोदा जेबो नङा। बे ओ। नोंथाङा हायद्राबादाव थानाया जिदाइन बोसोर जाबाय नङा ओम।
जिदाइन बोसोर जाबाय।
औ अब्ला नोंथाङा गामिनि किस ओ। गामिनि ओ किसुमान नेम निथि बा आसार खान्थिखौ बावगारबा नामा।
बावाखै बाखै जोङो। जोङो हायद्राबादावबो जोङो जोंहा बड' वेलफेयार बड' वेलफेयार एस'सियेसन होननाय मोनसे ससाइटि जादों जोङो
औ
जोङो बेयाव गोबां दाब-दाब जायगानिफ्राय जोङो बर' सुबुं माहारिया ज' जा ज' जायो जोङो बे जायगायाव
औ
सुबुङा जेबो खहा दा जाथों बा रावबो रावहाबो जेबो आन्दायनानै दाथाथों मोजाङै मोजां जोङो जा टारगेटआव जों जा खामानियाव मावनो होननानै फैदों बे खामानिखौ जोङो मोजां मोजां बयबो मावलायलायनानै गाव गावनि न'खरखौ मोजाङै सुफुंनो हायो। गाव गावनि न'खरखौ मोजाङै जा दाफुंनो हायो बे लामाखौ नायनानै जोङो हायद्राबादाव जोङो बड' वेलफेयार एस'सियेसन तेलेंगाना दानाय जादों आरो
बे हिसाबैनो दा जोङो बेयाव जोङो गोबां बर' सुबुंफोरखौ जोङो ज' खालामनाय जायो आरो
औ अब्ला नों नोंथा नोंथांमोन थानाय एरिया साउथ इण्डिया गोलैयो आरोना
साउथ इणडिया
ओरैनो ओजोंनि जानाय ओजोंनि जानाय लोंनाया माबायदि नोंथां
बेनि जों हायद्राबादनि जानाय लोंनाया जोंहा बुहुद जोंहा ओरैनो टिफिननि महरै जेनेबा इडलि दसा बेयाव बांसिन बाहायनाय जायो।
औ
आरो गोबां ओंख्रियावनो जोंनि बर'नि जानाय आरो साउथ इण्डियानि जानाय गोबां फाराग दङ।
फाराग दं।
जोंहा बे हायद्राबादा मोनसे फेमास होनोबा हायद्राबादि बिरियानि
बिरियानि जोंहा बिरियानि महरै फेमास हायद्राबादा बिरियान होनो आरो
औ थराय थांसै नामा खुरना दोन आं जागोन दे हेलौ
औ
औ नोंथां बे हायद्राबाद होनना बुङोब्ला किसुमान मानसिया थांनो गिनाय मोनो बे नंगौ नङा नोंथां
गिना गिनांगौबो बे सैथो खोथा नोंथां जोङो बा आसामनिफ्राय जोङो गुबुन जायगायाव थाङोबा जोङो खमावनो नै दिन बा साननै नै दिन लानाय जायो जोङो फर्टियइट फर्टियओइट आवार्स दाइन ब्रैजिदाइन आवारस औ ब्रैजिदाइन आवारस ब्रैजिदाइन घनटा लायो मामुलि नङा जोङो थांलाय फैलाय माबा मोनसे जायोबा जोङो इमारजेन्सि थांनो हाया जोंहा बे हिसाबै आरो बे जायगायाव जोङो फैनोब्ला जोंहा गुबुन बा सोरबा जोंहा सिनायखानाय बा रोंखानाय मानसिजों फैफायो फैनोबासो जोंहा मोजां आरो नोङो डाइरेक्ट नोङो रावबो सिनायखानाय मानसि थायोबा फैयोबा मोजां आरो जोंहा नङाबा दानि जुगाव जोंहा हमना ला जोंहा डाइरेक्ट कनटेक्ट खालानाबो थांनो हायो नोङो जोङो हमना ला बेंगलर बेंगलर ड' वेलफेयार एससिसन दङ
औ
जोंहा दिल्लीयावबो एस'सियेसन दङ दा जोङो हायद्राबादावबो दिल्लीयावबो दङ जोंहा गोदानै दा हायद्राबादावबो जोङो बड' वेलफेयार एस'सियेसन दाना दोनबाय बेफोराव जोङो डाइरेक्ट कनटेक्ट खालामनानै फैयोब्ला जोंहा गाव गावनि रैखाथिखौ बासायनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो गोबां सुबुङा बेंगलर बा तामिलनाडु बायदियाव थांनानै गोबां खहा जाहैदों जोंहा
सोरबा बुथारजानाय बेफोरबायदि
अब्ला नोंथां जोंनि जोंनि रुजुनाय आरो जोंनि रुजुनायनि हारि मबा कालसारनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
हारिमु कालसार होनोबा जोंनि बर'नियाथ' जोंनि बर' बर'नि हारिमु आरो कालसारानो आलादाखा
औ
बिसिनि माबाजों जोंनि माबाजों बहुद डिफारेन्स दङ जोंनिया साउथ इण्डियानि फेस्टिभेल बा साउथ इण्डियानि माबाजों जोंनि बर'नि काल सार बर'नि हारिमु जों हा गावनिनो मोनसे हारिमु हिसाबै जोंहा गोग्गाथाव सिनाय जानाय बा मिथि जोंहा गोबां बुंनो थाङोबा जोंनि बर' आइजोफोरनि ड्रेस गाननायफोरखौबो गुबुन जायगानि बा गुबुन हादोरनि मानसिफ्राबो जोंनि बर'फोरनि आइजोफोरनि ड्रेस गाननायखौबो गोबां बाख्नायखौ जों नुनो मोनो
औ
बे हिसाबै
ओरैनो नोंथां ओजोंहाय मा मा फेस्टिभेल जायो ओरैनो मा मा फेस्
फेस्टिभेल फेस्टिभेल हिसाबै बेयाव गोबां दङ जोंहा बांसिनैनो साउथ इण्डिया बा आउट साइदआव जोङो बांसिन जोंहा फेस्टिभेला दुर्गा फुजा
गनेश फुजा गनेश फुजा संक्रान्ति संक्रान्तिखौबो संक्रान्तियाव बे सोरो संक्रान्थिखौबो गोदोरै गिदिरैनो मानिनाय जायो संक्रान्तिखौबो साउथ इण्डियायावबो संक्रान्ति बिसोरो मेन फेस्टिभेल हिसाबै लायो बिसोरो गणेश फुजा
गनेश फुजाखौ बिसोरो मोजाङैनो गिदिरैनो बुहुत फालियो माने
औ
औ
अब्ला ओ नोंथाङा बे हायद्राबादावल' थाबायना गुबुन ओनसोल गुबुन ओ स्टेटआवबो
बेनो बेनो आंना बेनो लास्ट बेनो फार्स्ट हायद्राबादनो
औ नोंथाङा फैफिननायखौ माला सानदों
फैफिननाय दायो जोङो बाहेरायाव थानाय हिसाबै दा जोङो फेमिलि थानाय हिसाबै गथ' गथायनि रोङो फरायनाय बा इडुकेसननि सानोबा जोङो दा गामियाव बा गामि नोगोराव थांफिननाया एसे टाइम लागोन
औ नोंथां ओ नोंथां नों औ नोंथां ओजोंनि फरायसालिफोरा ओ साबजानाय ना
साबजाथाव साबजाथाव मानो होनबा मानो होनबा गोबां जोंनि आसामनिफ्रायबो बेंगलर हायद्राबाद दिल्ली बायदियाव गोबां फरायनो थाहैनाय बा थाफैनाय फरायसाफोर दङ बा
औ
जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि दा बेयाव हायद्राबादनि फरायनाय होनोबा जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जोङो मित ट्रिक पास जाबाबो जोंहा गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जाहैयो आरो
औे
जेने थेनेबाबो जोङो मेट्रिक पास गथ'फोरखौ मेट्रिक पास खालामहोनो हाबाबो अट'मेटिकलि गावनि आथिङाव गसंनो हानाय लामाखौ मोनो आरो औ औ मानो होनबा जों ओ जोंनि आसामाव एम ए फरायबाबो सोरबा सोरबा इंलिसखौनो रायलायनो रोङा
औ ओजोंथ' ओजों ओजों जेने जेनेबा गाव ओजोंनि जा नोंथांमोना जेराव थायो बिनि बिमा रावखौथ' लाथारनो गोनां बायथ' जाया औ
थायो थायो थायो नोंथां
बेखौ लानो गोनां जायो आरो
लानो गोनां जायो लानो गोनां जायो सिंगेल सिंगेल थायो आरो बेसे मारडार माडार लेंगुवेज
औ बेखौ लानायावबो जेबो जेबो अरजायाब्रा नङा होमबा राव
जाया जाया जाया जाया जोङो दा जि जायगायाव दङ बे जायगानि जोङो दा बिसोरनि लेंगुवेजखौ जोङो सोलोंना लानो हानायनि थाखायनो जोङो दा गुबुन जायगायावबो मोजाङै थानो हायो आरो
औ थिगानो दं नोंथां अब्लाथ' नोंथाङा जोंनि किसुमान रावखौबोथ' रोंबाय
रोंनाया रोंबाय रोंबाय दा जों बे गुबुन औ औ जोङो गुबुन जायगायाव फैबाबो जोङो राव सोलोंनानै लानो हायोबा गावनि
उ
दावबायनायाव बा गावनि माबायाव लामायाव गावनि जिउआव मोजां मोजां जायो आरो जोङो जेनेबा जेबो रावजोंबो जेबो माबा गैयि जायो जेरै जोङो दा गामि बायदि थानानै दङ जोङो दा
औ
औ
थिगानो दं नोंथां नोंसनि नोंथांमोना होमबा ससाइटि हिसाबै दङ आरोना
जोङो ससाइटि हिसाबै बेयाव दं आरो तेलेंगाना बड' अेलफेयार एस'सियेसन
औ
औ
जानाय लोंनायावथ' नोंथांमोना उसुबिदा गैलाना' जेबो
जानाय लोंनायाव जोङो गाव गाबागावबो जोङो जोंनि बर' कालसारैनो जों संना जायो नोंथां
अ बर' कालसारैनो दा ओ उम बर' हिसाबै
बर' हिसाबैनो जों जोंबो बेयाव जोङो गोखै टमेट' टमेट'आथ' कन्टिनिउ बे मोनसे आरो जोंनियाव जोंनि आसामाव जोङो थिंख्लांखौ जानो नागिरा बेयाव जोंनियाव कन्टिनिउ कुनटिन औ गोखै जिनिस जानायनि थाखायनो बे जायगायाव माने प्रेसार बेमार आजार बेफोरो गोबां खम नुनो मोनो जोंनि आसामाव मोदोम गिदिर गिदिर गिदिरबाबो प्रेसारखौ बांसिन जानाय नुयो आरो
जों जेसेबां गिदिरानो जा बिसोरो प्रेसारखौ नुनो मोना आरो
औ औ जोंनियाव हायद्राबाद बा साउथ साउथाव नाय नोङो साउथावथ' नोंथाङाबो सिनेमाफोरखौ नुखायो बेसेबां मानसि गिदिर गिदिर थायो जोङो रावखौबो दिनै सिम प्रेसार जानाय खोनाफेराखै आरो बे जायगायाव
उम
मोदोम गेदेरबाबो गुबै गुबै जाहोना जाबाय मोन मोनफ्रोमबो ओंख्रियावनो गोखै होनानै जायो बिसोरो औ
थिगानो दं नोंथां अब्ला समाबो जाबाय उननि समाव मोजां रायज्लायसिगोन नोंथांदो खाबु मोनोब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां औ